ओ नोंथाङा खोनादों ना ओ नोंथांनिसिम गोजोन फ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरफिननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिम आं फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं‌ नोंथां जों माने बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा ओ सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांनि जेनेबा नोंथांनि न'खर एबा नोंथांनि गामि बा ओनसोलाव बिदिनो अनला अनला खारै ओ आरो सबाइ साम' बेखौ खौ माबायदि सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
बाइ आ रो ओ बिदि अनला खारै ओंख्रिफोराथ' जोंनि ओ बर' हारिनि। एंगारहायै मोनसे खहाब थाव नङा होमबा नोंथां बेखौ जोंनि बर' फोरा जानानै जोबोर मोजां मोनो बेयो जोंनि बर'फोर जों मोजां मोनजा बयजोंबो मोजां मोनजानाय रोखोमसे ओंख्रि बेफोरो बिदिनो जोङो अनलाखौहाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो संनानै जानो हायो खौ बायदि रोखोमनि ओ बेसादफोरजों एबा ओंख्रि फोरजों संनानै जानो हायो जेरै जोङो अनलाखौ जोङो मोखिबो संनायखौ नुयो आरो खारदैबो संनायखौ नुयो जेब्ला जोङो अ अनलाखौ जोङो खारदै होनानै संनाय जायो अब्ला जोङो बेखौ अनला खारै होन्नानै मिथि मिथिनाय जायो आरो जेब्ला जों बेखौ गो गोखै होनानै गोखै गोखैफोर जेरै जोङो मैथा आरि फोरबो होनो हायो आरो थाइगिर बायदि होनानै औ थाइगिरफोर होनानै जों सङो अब्ला जों बेखौ अनला मोखि होननानै मिथिनाय जायो बिदिनो जोङो ओ बेखौ जोङो अनला मैखि ओ सङोब्लाबो जोङो बेखौ थाइगिर होनानै ना आरिफोर होनानै जोङो बे बेखौ संनानै जानो हायो आरो जोङो अनला खारै संनोब्लाबो जों अनला खारियाव जोङो ओ दाउ बेदर होनाय जों नुनो मोनो आरो ना गोरान बायदिफोरबो होनानै संनायखौ जानायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो मुला गोरान आदिफोरबो होनानै अनला खारै संनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ बिदिनो ओ साम' ओ सबायजों साम' बायदि खौबो जोङो ओ सबायखौबो जोङो बांसिनै जों खारै खारदै होनानै संनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ बिदिनो जों सबाइयावबो ओ ना गोरान बायदि होनानै संनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ दाउ बेदरबो आ रो साम' ओ साम' जों ओ सबाय आरो दाउजोंबो संनानै जानाय खौ नुनो मोनो आरो अमा गोरान बायदिफोरजोंबो जोङो ओ संनानै जानायखौ नुनो मो नो जोंनि बर'फोरखौ ओ गुबैयै जों बेफोरखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ ओ जानायखौ जोङो एसेबां नुनो मोना ओ नाथाय आथिखालाव बिस सोरबो एसे एनै संनानै जानो सोलोंबाय जानांगौ ना थाय जोङो ओ जोंनि बर'फोर खौल' बे ओंख्रिफोरखौ संनानै जानायखौ नुनो मोऩ नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
ओ बिदिनो जोङो ओ अनलाजों दाउ संनोब्ला थाय ओ जोङो गिबियावनो ओ बे अनलाखौ जोङो ओ जों गिबियावनो माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो। ओ बे माइरंखौ जोङो सोमनानै दोनखांनायनि उनाव दसे गोबाव जों। सोमना दोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ। खांनानैहाय जोङो। ओ उवाल एबा ओ दिंखि। आरिफोराव जों देनानै लानायखौ नुनो मोनो आथिखालावथ' जोंना गोबां। ओ बिदिनो मेसिनफोर ओंखारबाय बिदि। देनो हानाय बेफोर ओ आथिखाल। सानै बे बिगियानयारि। जों दिहुनजानाय बे मिसिन। जुन्थिफोरजों जोङो। ओ देनानै जानायखौ आथिखालाव जों बांसिन नुनो मोनो। ओ बिदिनो जोङो। बे अनलाखौ जोङो ओ देना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ बेख औ ओ दोनथ'नानै जोङो गिबियावनो ओ दाउखौ जोङो ओ एवफ्रानानै लाग्रोनांगोन दाउ बेदरखौ बेनि उनाव जोङो दाउ बेदरखौ एवफ्रानोबा जों बेयाव ओ थाव संख्रि हालदै आरो। ओ बायदि रोखोमनि मस। मस्ला मस्लिफोर नांगौ बिबांनि ओ संख्रिफोर होनानै जोङो। ओ बेखौ एवफ्रानानै लानाय जायो। बेनि उनाव एरफ्रांखांनानै। जोङो बेयाव दै होयो होनाय जायो। बेनि उनाव दै होखांनानै। ओ जों जे बेखौ ओ खारदै संनाय जायो नालाय। जों बेयाव ओ खार। दै होनाय जायो। ओ जेब्ला बेयो दैया। गोदौवो अब्ला जों ओ अनला देखानानै लानायखौ होनाय-होनाय जायो। बेनि उनाव जोङो। बेखौ एसे गोबावहालागै जों संनानैहाय। ओ मोननोसै। समाव जोङो बिदिनो ओ दुन्दिया आरो गंगार दुन्दिया बायदि फोर होनानै जोङो बेखौ ओ फोमोननाय जायो आरो। ओ बिदिनो अनला ओं ख्रिया ओ जानानै थाङो अ जोबोर गोथाव जायो बिदि संनानै जायोब्ला।
औ नोंगौ नोंथां
ओ मोखि बायदिफोरखौबो बिदिनो एखे रोखोमैनो संनाय जायो ओ गिबियावनो नाफोरखौ एवफ्रानानै लाग्रोनाय जायो। ओ बेनि उनाव थाइगिर आरि फोरखौबो एवफ्रामना लाखांनानै उनाव जोङो ओ दै होना दैया गोदौब्ला जों अनलाखौ होनानै नांगौ बिबांनि सं आरि मस्ला ओ फोर होनानै जोङो बेखौ ओ संनाय जायो बेयाव जोङो खारदै होनाय जाया अनला मोखियाव अ बिदिनो अनला मै खियाबो जानानै थाङो आरो ओ सबायजों साम'फोर संनोब्लाबो ओजोङो बि ओ सबबायजों साम' संनायावबो जों खारदै होनो गोनां जायो सबाइ खारै जों साम' ओ बेयाव जों बेयावबो खारैखौ बाहायनाय जायो जेरै जोङो ओ बिदिनो साम'खौहाय जोङो गिबियावनो साम'खौबो एवफ्रानानै लाग्रोनांगोन। ओ बेनि उनावसो जोङो साम'खौ एबफ्रामना ला खांनायनि उनावसो जों ओ बेयावबो दै होनानै ओ बिदिनो नांगौ बिबांनि संख्रि ओ हालदै थाव बायदि होनानै ओ जोङो ओ उनावहाय जोङो ओ सबायखौबो जोङो रुनानै रा लाग्रोखानाय जायो। खारदै आरि होनानै ओम ओमफ्राय बिदिनो जोङो ओ बेखौ उनाव जयै ओ साम'जों संजाबनानै फोमोननाय जायो आरो जोबनोसै टाइमाव जों बिदिनो ओ गंगार दुन्दिया बा फोनानै गायनानैनो जों लानाय नुनो मोनो दुन्दिया बायदिफोरखौ बेफोरखौ जोङो ओ सननानै जोङो ओ बे ओंख्रिफोरखौ जोङो फोमोननायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां ओ दा बुंनाय बायदिनो जों जेनेबा न'खरफ्राव एबा गामियाव बिब्दिनो अनदला ओंख्रि बा स सबाय संनायखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सङो बिदिनो अनला ओंख्रि बुंब्लाथ' जोंनिया अनला ओंख्रियाथ' जोंनिया बर'फोरनि फोरबोफोराव बाहायजायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोंना ओ हाथा खुरनायफोराव बाहायो जेब्ला खैना गोदान एबा हिन्जाव गोदाना ओ जेनेबा बेखौ खैना गोदान एबा हिन्जाव गोदानखौ जोङो हाथा खुरनायाव अनला ओंख्रिजों दाउ बेदर ओ संनाय नेमखान्थिखौ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों आरो नोंथां जोंनि गामियाव ओन बे अनला खारै आरो दाउ दाउखौ आरो जोंनिया जेब्ला आघोन मा गो बुरजा बेयावबो जोंनिया बाहायो आरो नोंथां बेयो जेनेबा गोदोनि ओमफ्राय नेमखा जोंनिया औ बिदि अलाहारि बेखौ माबोरै सङो होनोमब्ला जोंङो गिबियाव माइरं नांग्रोन नङा होमा नोंथां? बुंनो थाङोबाथ' बिदिनो न'नि माइरंआ बांसिन गोथावसिन जायो आरो बिदिनो जोंनो अनला हारि संनो थाखाय जोङ बा बिबांनि जो माइर नङा नंङा होमबा नोंथां? जोंनो एसे खम बिबांनि माइरं नांगो जों बे माइरंखौ बि खुरै एबा माबाबा मोनसे बाथियाव जोङो दोननानै बेयाव दै होनानै एसे सोमना दोनो जाहाथे एसे रुइहोनो थाखाय नथिं बे बिदिनो बेयो रुइब्ला एसे दैखौ फसरननानै जों बेखौ दिन्थ थिं एबा ओ बिदिनो थौसिफोराव देयो बेयाव बुंनो थाङोब्ला दिंखियाव देनाया बांसिन थावसिन जायो होननानै बुङो आरो बिदियैनो देखांनानै जों जेब्ला बेखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो सारायाव दै होनानै सारायखौ सारायनि दैखौ जों गोदौ होग्रोयो नङा होमबा नोंथां। बे गोदौबासो जोङो बे देना दोननाय अन गुन्दैखौ होयो आरो माने बे अन गुन्दैखौ बिदिनो जयै लुना हो माने जयै लुबा जोंना बिदिनो गथा गथा जाजोबो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो औ बिदिनो जों दैया गोरोब्ला जों बेयाव एसे ओ बाय बाय ओ सारै सारै होयो आरो जाहाथे बेयो गथा जाया औ थिग बेबायदिनो बेयाव अनला ओंख्रियाव जेनेबा खारै होबाय एसे नांनायनि नांनाय बिबांनि बिदिनो होखांनायनि उनाव जेब्ला बेयो गोदौवो जों बे अनला ओंख्रियाव होनो थाखाय जोङो जा दाउ बेदरानो जा बिदिनो नाफोरानो जा बेफोरखौ जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोयो नङा होनबा नोंथां औ एफ्रामनानै दोननाय ना एबा बेदरखौ जोङो बे गोदौब्ला बेयाव होयो आरो गोदौनाय समाव। थिग बेबायदिनो बे अनला ओंख्रियाव होनो थाखाय नों जा रुहुन जेन'बा फालौ देदो बेफोरखौ होयो आरो जोंनिया बिदिनो गंगार दुनदिया होबा बांसिन गोथावसि जायो नङा होनबा नोंथां। मोननो समायाव गंगार दुन्दिया बेखौ होयो। माने अनला ओंख्रिथ' बे दालिफोर बायदि लाव लाव जाया नङा होमबा नोंथां। बेखौ ग थासो जायो। बेनिखायनो जों एसे गथा खालामनानै जोङो फोमोनो आरो
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ गोबां रोखोमनि मैगंफोर दङ जायो जेरै मुला जायखौ जों मुलाखौ -। गोथाङाव जेनेबा हानानै फोरानना दोननायनि उनाव जों मुला खुथि बुंङो नङा होनबा बिदिनो जों गाजरजों जायो बिदिनो बासिग्रि बिबार बिदिनो थाइगिर थाइगिरफोरजों बो मोजां जायो थाइगिर मख खि बिदिनो जेब्ला जोंनिया लाइ गोरलैफोर ओंखारो ओंखारो जों बिदिनो अनला फाख्रिदि बुंङो नोंथां। लायबो दोंबो संजायो जों बिब्दिनो ओ गोबां ओ रोखोम ओ जेनेबा सङो आरो। ओ खायफा फोरा ओ ना बेदर गैया ब्लाबो जोंनिया आलुफोरजोंबो संनायखौं आं नुनो मोन मोनदोंआरो नोंथां औ। ओ थिग बे बायदिनो ओ सबाइखौ जों साम'खौबो जों गिबियावनो सबाइखौ रुना लाग्रोयो नङा होमबा नोंथां? आं सबायखौ रूना लाखां थांनाय जोङो दै होनानै बेखौ गोदौहानै जों बेयाव खारै होबाय जेब्ला सबाया गोदौनानै एसे रुयो अब्लानिया जों बेयाव फाखरास होयो नङा होमबा नोंथा?
औ औ नंगौ होयो।
बेजों जेनेबा नांनाय बिगांनि खारै होबाय बिनिफ्राय जों जा साम'खौ हाथाय एबा बाजारनिफ्राय नङाब्ला बे ऐ खनना लाबो संनायखौ जोङो मोजाङै सुनानै हरसे हरनै सोमना दोननानै जों जाखालि जागोन बेखालि मोजां हुननानै जेन'बा जों बे ओ थाखोनखौ गाननानै साम'नि आरो बे खिथुखौ एसे दामफ्राम नांगोन नङा होमबा नोंथां? दाफ्रामनानै ओ जों बेखौ ओ मो मोजाङै एवखांनानै लायो। एवखांनानै लाखांनानै जों गोदौ बोनाय ओ सबायाव जोङो होयो नङा होमबा नोंथां? बेयावबो जोङो ओ बारा मस्ला मस्लिथ' बाहाया बेयावबो जोङो बिदिनो फानलौ एसे देना होयो आरो जोंना मोननो खमायाव जों बिदिनो गोंगो गंगार दुन्दियाफोरखौ होयो। बिदिनो जोंनिया ओ सबाय ओंख्रियाबो बिदिनो सङो आरो नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाव जानानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ जाबाय
औ नोंथांजों अनला ओंख्रि एबा सबाइ ओंख्रिनि बागै सालरायनानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथनिसै
औ दे।